नोंथांङा ओं खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंबोला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो ना
औ औ
जों दा जेनेबा दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय बा मेसें बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां? औ नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय जोंनिया मेसें बोथोरनि आबाद मावनायफोरनि सायाव।
औ जोंनिया मेसें बोथोराव गोबां बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो। ओ जों मेसें बोथोराव ओ गोबाङानो बेसर आलु बे मोननै आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो
औ नंगौ
जोङो बेसरखौ गायनो थाखाय गिबियावनो ओ बेसर बिधान नांग्रोगोन ओ बेसर बिदान जों बेसर बिधानखौ लाबखांना दोननायनि उनाव जों बेखौ बेखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो फोथारखौ हालेवग्रोना लानाय जायो। जाहाथे बेवहाय थानाय जाबोर मैलाफोरा मोजाङै गैया जायो बेनि उनाव जोङो ओ फोथारखौ मोजाङै एवखांनानै जों बेवहाय बेसरखौ फोनाय जायोबा जों बेसरखौ फोखांनानै साननैसो थानायनि उनावनो जोंनिया बेखरनि बिलाइफोरा ओंखारबोयो ओ बे ओ बेसर बिलाइ गोरलै ओंखारनायखौ जोङो
औ
ओ मेगं नुबो ओ मेगं आरि फाजा आरि जानो हायो औ मेगं हिसाबैबो जानो हायो आरो जोङो ओ बेसरनि बिबार बेखौबो जोङो ओ फाजा हिसाबै जानो हायो। ओ जों ओ बेनि उनाव जोंनिया ओ बे बेसरा बिबार ओंखारब्ला बेवहाय जोङो बायदिसिना ओ मुलै हासार सारनाय जायो जाहाथे ओ बे बेसर बे बे बेसर बिफांखौ ओ जेबो एम्फौ आरिफोरा जेबो उसुबिदा होआ बेनि थाखाय जोङो मुलिफोरखौ सारनाय जायो। ओ बेनि उनाव बेसर ओ बेनि उनावनो जोंनिया बेसरा साननैसो थानानै ओ फिथाइ ओंखारो। ओ फिथाइ ओंखारखांनायनि उनाव जोंनिया बे बेस'रा मोनब्लानो जों बेखौ फुनाय जायो। ओ जोङो बेस'रखौ फुखा ओ फुखांनानै थाय ओ मोनसे जायगायाव ज'मा खालामनानै जोङो बेखौ ओ नानो थाखाय थियारि लायो। जोङो बेस'र ओ बेस'रखौ ओ गोदोनि दिनाव गोबाङानो मोखौ हालिजों नायोमोन नाथाय दानि ओ दानि दिनाव जोङो ओ गोबां गोबांखौ मिसिंजों जान नानाय नुयो। जोंनिया बेफोर ओ बेफोर बेस'रखौ मिसिंआव नाब्ला जोंनिया टाइमाबो एसे थाब जायो बेनि थाखायनो जों गोबाङानो मिसिं जों नायो बेनि उनाव ओ बेनि उनाव जों बे बेख'रखौ नाखांनानै ओ जोङो बेखर न'आव लाबोना दोनो आरो जों बेखरनि जा बाख्ला एबा गारनाय मुवा बेखौ जोङो हासार हिसाबै ओ माइ गायनाय मे ओ आरो गुबुन गुबुन आबाद मावनायफोराव बेखौ जोङो गुन्दै गुन्दै खालामनानै होजायो।
औ नोंगौ।
बेबादिनो जोङो बेस'र आबादखौ मावनाय जायो आरो आ आं आरो आं दा नोंथांनो ओ आलु आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनि जोङो आलु आबादखौ ओ मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ मोनसे बालासिरा हा नायनानै लाजायो आरो गुबुन हायावबो गायजायो ओ थेवबाबो जों थेवब्लाबो जोंनिया बालासिरा हाया आलुनि थाखाय एसे मोजां जायो आरोना। ओ जोङो आलु गायनो थाखाय गिबियावनो मोजाङै ओ हा खौ एवग्रोना लानांगो। ओ बेनि उनाव जोङो बे आलुखौ ओ गायनो थाखाय जोङो बे ओ एवनाय हायाव जोङो गोलाव गोलाव लारि लारि गोथौ खालामना लानाय जायो बेनि उनाव जों बे गो ओ गोथौ गोथौ खालामनाय हायाव जों आलुखौ फबनानै होनाय जायो।
औ
ओ बे ओ बेनि उनाव जों बेवहाय ओ नारा जिगाब बायदिसिना ओ मोजाङै गुदुंजों गुदुं जाग्रा ओ
औ
बेबादि खोबना होनाय जायो बेनि उनावनो जोंनिया ओ आलुनि बिलाइया आलुआ ओ गाजा होरनानै गाजा बेरनानै बिलाइ ओंखारबोयो। ओ बेनि उनाव जोङो बेवहाय ओ बायदिसिन ना आलुनि बिलाइ आलुनि बिलाइ आलुनि बिलाइफोर औ जाहाथे बिफांफोरखौ जेबो ओ एम्फौ एनलाफोरा जाया बेनि थाखाय जों बेवहाय ओ मुलि होनाय जायो। बेनि उनावनो बे ओ जोंनिया बे आलुआ आलु बि फाङा देरनानै आलु बेदर थाङो आरो साननैसो थानानैनो जोंनिया बे आलुआ बु-ओ बुरजायो। बेनि उनाव जों बे बे आलुखौ बुरखांनानै
औ।
न'आव लाबोनानै ओ मोजाङै साफा खालामनानै जों बेखौ ओ हाथाइ बाजारफोराव फानहैनो हायो आरो गोबां ओ मोजां मुलाम्फा मोननो हायो। बेबादिनो जोङो आलुआ आलु आबादखौ मावनाय जायो। ओ नों थाङाबो दा दैलां बोथोरनि सायाव ओ ओ माबा दियै आबादफोरखौ मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन, जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो गुबैयै जोंनि आसामाव बेस-गोबां जौखोन्दो मानसियानो माइखौनो मावखायो नङा होमब्ला माइ
औ औ।
माइ आबाद मावनो थाखायथ' जोंना जोङो गिबियाव जेनेबा जोंनो जोङो जोलैखौ नांग्रोगौ जेन जायखौ जोङो बुङो माइद्लि। बेखौ जोङो जेनेबा गला बा दखाननिफ्राय बा न'आवनो दङ'ब्ला न'निफ्रायबो लानो हायो। बेखौ जोङो गिबियावनो लानानै जों बेखौ जोङो जेनेबा बेखौ लाखांनायनि उनाव जों बेखौ दैयाव सोमना दोनो दैयाव सोमनायनि सिगांनो जोंना जोङो फोथारखौ एवगोरना लाखायो जाहाथे जोंनियाव बे फोनाय समहालागै जोंनि हाया रुइनानै थायो जायखौ जों खारायनाय बुङो गिबि खेब बेवनाय। बेनि उनाव आरो नैथि खेब जोंनियाव खामार होबावना लायो बेनि उनाव जोंनिया बेयो जेनेबा सान माइ माइद्लिखौ जोङो साननै सानथाम दैयाव सोमनायनि उनाव दैखांनानै दै-दैखांनानै जोङो मा होनोलाय बेखौ लाना फैयो लाना लाना फैनानै जोंहा जेनेबा जेनेबा न'नि उसुंगाफोर नङाबा जेन'बा न' सिंफोराव जोङो सोनानै बेखौ लाइ बिलाइ नङाबा थास' बिलाइजों खोबना दोनो आरोना जाहाथे जोंनिया गुदुं बिदुं मोननानै बियो मा होनलाय बेखौ बिदुं मोननानै बियो गाजा खिलियो, जायखौ गाजा खिलिखांनायनि उनाव जोंना बेखौ ओ जे बेख जोंना बेखौ लां मा होनोलाय बेखौ जोङो लानानै थांनानै जेन'बा जे फोमोननान हाखौ फोमोननानै जों बेवहाय सारहैयो आरोना।
औ औ।
सारखांनायनि उनाव जोंना सारखांनायनि उनाव जोंना खोथियाआ रज'नो हमो लासैनो। बेवहायनो जोंहा जोंनि जा जा फोथाराव माइ गायगोन बेखौबो एवखाजोबना लायो जाहा जोंना खोथियाआ लावनायजों जोङो माइ गायनाय समावलागै जोंनिया जोबोद समानै जेनेबा गोरोबो फायोबा मिलायहैफायो।
औ औ।
बेनि उनाव जोंनिया साननैसो थाना जेब्ला खोथियाआ लाउवो अब्ला बेयाव एसे हासार होयो हासार होनानैनो सान्नैसो थानानै जेनब्ला खोथियाफोरा मोजां जाब्ला जों बेखौ फुयो आरोना। फुखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा खौ मोननानै जों बेवहाय माइ गाइयो जायखौ जों माइ गायनो थाखाय जोङो हाजिरा बा थिखा माबाबा मेसि दानियाथ' मेसिनबो ओंखारबाय नालाय जोंनिया माइ गाइग्रा बेजोंबो गाइजायो, बेदिनो जोंनिथिंथ' दा मेसि थनदों गायनायखौ एसेबां नुनो मोनथ'वाखै। मानो होनबा जोंनिखि मानसिफोरानो गायो। औ बेनि उनाव जोंना माइ गायखांनायनि उनाव जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव जेनेबा जोंना मा होनोलाय बेखौ माइआव जोंनिया माइजों लोगोसे गोबां हाग्रा रज'फायो नङा होमबा। जेरै जाय माइखौ जोंनि खहा खालामनो नागिरो बेवहाय जोंहा जों हाग्राफोरखौ जोङो फुस्राङो जेनेबा हायद्राबाद दिग्रानाबो फुस्राङो सुस्रांनायनि उनाव जोंहा माइहा मोजां जानो थाखाय बेवहाय जोङो हासार होयो जेरै इउरिया बा पटास हासारखौ जों होयो।
औ औ।
बेनि उनाव जोंना हासार होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा माइआ जौ फुहां जोब जेनेबा मोननाय सम जाब्ला बेवहाय जोंहा मा होनोलाय बेवहाय जोंहा स्प जेनेबा जोङो स्प्रे मेसिनजों बेवहाय स्प्रे मारियो जाहा जोंनि बेवहाय जोङो आबाद खहा खालामग्रा माइफोरखौ खहा खालामबानो ज फेनला जोंनिया माइआ मोननै समायाव फैयो नङा होमबा?
औ औ।
औ बेनि थाखाय जोंना बेवहाय स्प्रे मारियो जाहाथे जों एम्फौ एनलिया जोंनि माइ खहा खालायनो हाया बेनि उनाव जोंनिया माइया हानो सम जाबा जोङो जेनेबा मा होनोलाय बेखौ जानायाथ' गाय- दानियााथ' मिसिन दंखायो नालाय जोंनिया माइखौ खेबसेयैनो गोबांखौ हाखानानै दडाइरेक्ट ना खानानै नाखायो दडाइरेक् मार होन नखानाय दं खम जायो औ बेनिफ्राय जोङो माइखौ न'आव ल'सो लानानै फैनांगौ। बिदिनो आरोना नङाब्लाथ' जोंना ज मा होनालाय म मानसिबो होनायखौ नुनो मोनो जोङो नङा म नुनो मोना नङा मानसियाबो गोबां जायगायावनो दाबो हायो आरो गोबां जायगायाव मिसिना हायो। जेरै जोंनिया मेचिन होब्ला जोंनिया खम समनि गेजेराव जायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो माइखौ जेनेबा न'आव लाबोखांनायनि उनाव जोंनिया माइफोरखौ जोङो जेनेबा सौ माइफोरखौ जों सानदुङाव साननैसो लामो लामनानै जों बेखौ मिलफोराव सङो जायनिफ्राय जों माइरंखौ मोनो जोंनि गुबैयदालाय माइरङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ माइरंखौ जोङो माइ माइरंखौ जोङो ओंखाम हिसाबै जायो बेनि अनगायैबो जोंनो नांगौ बिबांनि माइखौ जों न'आव लाखिनानै नांग जेनेबा बारा जानाय माइ खौ जोङो फानहरनानै जोङो रां खामायनो हायो जाय जोंनि खामा जों जायजों जाय राङा जोंनि न'खर सालायनायफोराव गोबां खामानि होयो एबा बायदिसिना खामा- बायदिसिना खामानियाव फैसाखौथ' जेरैबाबो नांखागौ नङा होनलाय बायदिसिना खामा खा- खामानियाव मदद होयो बे बेनि अनगायैबो जोंना माइ आबादनि अनगै बे जोंना जोंनिया दा दैज्लां बोथोराव जोंनो गोबां आबाद मावबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया खुमब्रा जिंखा, लेस्रा बेफोरदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबावो। औ बेफोर आबादाबो बेफोर आबाद मावनायाबो जोंनिया जोबोद गाहाम मानो होनबा जोंहा बेफोर आबादावबो गोबां मुलाम्फा दं जा आरो जोंहा बेफोर खौ जों न'आवनो गायना लायोब्ला जोंनिया जेनेबा न'आव गायनाय आफबादफोरखौ जोङो जेरै गोबोरखि हासार खानस्रि हासारजोंनो बानायलायनाय जों बेफोरजों बेफोरखौ गायना लाबोब्ला जोंनिया देहाफ्राव बेमार आजार जानायफोराबो खम जायो जोंनिया दा हा हाथाय बाजाराव मोननायफोरा गोबां गाज्रि मुलि बाहायनाय आरोना औ दे होमबा नोंथां जोंना समावबो थौथ'बाय औ दे दोनथों गोजोनथों